औ नोंथां।
औ ओ गिबि गोजोन बेलासिनि हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो बेलासिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां दा नोंथाङा मा खालामनानै दङमोन ओरैनो?
अ नोंथां आङो माखासे जोंनि जिब जुनारखौ बोरै रैखाथि होनो हायो बिनि बारैसो ओ फरायगासिनो दं नोंथां बिनि बारैसो गियान लागासिनो दं नोंथां नोंथाङालाय?
जोबोद गाहाम नोंथां। आङोथ' ओरैनो जिरायनानै दङमोन ओमफ्राय नै थास' बिबार सायनानै दोनगासिनोमोन आं सायगासिनो दङमोन। दा बेखौ संनो नागिरदों आरो नोंथां।
अ नोंथां अब्ला नोंथाङा बे थास' बिबारखौ मा मारै सङो एब्ला माजों संब्ला गोथाव जायो? बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ फोरमायनो हागोन नोंथां फोरमायनो हागोन होमबा नोंथाङा खोनासंदो आं थास' बिबारखौ माबोरै सङो बेखौ एसे फोरमायना होनसै। ओ गिबि गिबियावनो जोङो थास' बिबारखौ माजों संबा गोथाव जायो बेखौ नागिरनानै मोननाय हिसाबै जोङो अमा बेदर जोंनि जि बर'नि जाग्रा आदार बेजों संनाय जायो गिबि गिबियाव आङो अमा बेदरखौ एसे रानफुनला गोरान खालामनानै लानाय जादों। दा गोरान खालामनानै दा आरो गोरान खालामनानै लानानै दोननाय जादों आरो ओमफ्राय थास' बिबारखौबो आं ओ जायगायावनो खाथि खाला नागिरनानै लाबोनाय जादों। ओमफ्राय ओ सायनानै लाबाय आरो नोंथां। दा गासिबखौबो आं रेडि खालामनानै लाखांनानै माबाखौ ओ बे माखासे हाल ओ हाइजें, सामब्राम गुफुर फानलु फानलुबोदोन ला होदों होगोन आं थारमाने फानलु बोदोन होयोब्ला साबसिन जायो। फानलु गिदिरनिफ्राय बेनि थाखायनो आं फानलु बोदोनखौ बाहायनाय जागोन इयाव नोंथां। फानलु बोदोन ओमफ्राय बेबायदिनो नांगौ जानाय मस्लाफोरखौ देनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां। ओमफ्राय औ औ गिबि गिबियाव अमा बेदरखौ थावआव आरामसे एवग्रोनानै लानाय जायो अमा बेदरखौ थावआव एसे एवनानै लानानै ओ थास'खौ बेयावनो थास' बिबारखौ हरनाय जायो आरो नोंथां। ओ थास' बिबार हरनानै आङो जेसेबां बे फानलु, सामब्राम गुफुर, हाइजें बैफोरखौ देनानै लानाय मस्ला बेफोरखौ हरनाय जायो हरनानै ओ बेखौ दसे आराम एवथाबनानै लानाय जायो आरो। दा फ्राम फ्राम एसे‌ मोननाय बायदि माने गेब्लेनाय बायदि जायोब्ला थास' बिबारा गेब्लेनाय बायदि जायोब्ला ओ बेखौ नायनानै जोङो दसे उनाव दै हरनाय जायो। दैखौ गावनि एसे बांसिन बा लोमनाय बेबायदि खालामनानै होनाय जायो। दैखौ आङो नोंथां ओ गुसु दैखौ होनाय जायाखै बेयाव फुदुंनाय दै थामहिनबा आं गुदुं दैखौ होनाय जादों आङो गुदुं दै होनानै आरामसे बेखौ ओ फुदुं आरोबाव अराव होबावनाय जायो। ओ दा बेखौ उ खोबनानै दोननानै आरामसे खोबनानै दोननानै बेखौ दसे उनाव नायनाय जायो नोंथां दा दसे उनाव नायनानै जोङो नुनो मोनो ओ दैया जुदि रानोब्ला एसे रानहांनाय जायोब्ला थास' बिबारा ओह एसे रुइजोबोब्ला जों बेखौ ओम ना माबाजों बे खोस्लिजों ओ नाफ्रुनाय जायो ओं आराम दोखो दोखो दोख दोखो खालामनानै लानाय जायो बेबायदि दोखो दोखो खालामनानै लायो आरो नोंथां ओमफ्राय दसे सम बेखौ गोदौ होबावनानै जोङो एसे मोजां रानबाथाय बेखौ ओ संख्रि साखिनाय जायो बा जोङो बे संख्रि साखिनायनि सिग-सिगाङाव जोङो गोखै हरनांगौ जायो। जाहाथे बेयाव माखासे माननाय बिजानु बैफोरो गैया जायो। बा माननायफोरखौ गैया खालामो बेनि थाखाय जोङो लेबुखौ हरनांगौ जायो। ओ लेबुखौबो‌ ओ साखिनायनि सिगां बा मोन मोननोसैयाव हरनाय जायो नोंथां ओम लेबु होनानै आरामसे बेखौ जों साखिनाय जायो आरो साखिनानै लेबुआ नांदों नाङाखै बेखौ नायनाय जायो। लोगोसे संख्रिया नांदों नाङाखै बेखौ नायनाय जायो। संख्रि संख्रि नांबायबा बेखौ ओ संख्रिखौ आरो होफिना लाबानो बिदिनो दोननाय जायो आरो गोखैया जुदि इसेफोर खम जायो होमबा जोङो गोखैखौ देरबावनांगौ जायो। बेयो होदेरनानै आरामसे बेखौ फोमोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ मोनजासिम आरामसे ओ संनानै जानाय जायो दा बेखौ जायोब्ला जोंहा ओह बांसिनै जों बुंनो हायो ओंखामा बांसिनबो हाबो। बेखौ जुदि थास' बिबारजों अमा बेदर ओंख्रि मोनोब्ला जोङो बर'नि जेहेथु बेयो खाजा बा बर'नि जाग्रा गाहाय आदार होननानै जोङो मोनथिनो मोनो। बे बेनिखायनो जोङो बांसिन थास' बिबारनि बोथोराव थास' बिबारखौ जानाय जायो होमबा ओह बेनो आरो नोंथां माने जोङो थास' बिबार आरो अमा बेदर जायोब्ला बांसिनै ओंखामखौ जानो हायो। बा आदारखौ जोङो बांसिन लानो हानाय जायो। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांनो ओह दोन्थ'नाय जाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां गोजो औ खोनादों नोंथां।
अह।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा आंनो माखासे ओह थास' बिबार आरो अमा बेदर माबोरै सङो बेखौ फोरमायनायनि थाखाय आं दा नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंहा जिब जुनाद हाग्रा बायदिफोरखौ जों माबोरै रैखानो खालामनो हायो। बेनि बारै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सा सानदों नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना? जोंहा जिब जुनार एबा हाग्रा रैखाथि होनोब्ला बेथ' गोनांखा बेखौ जों बयबो रैखाथि होनांगौ बिजों लोगोसे जोंनि ओ सुबुं माहारियाव दायथ' दङदि जोंहा जिब जुनारखौ रैखा खालामनाय आरो हाग्रामाखौ रैखा खालामनाय जिब जुनार एबा हाग्रामाफोरा जोबस्राङोबा जोंहा बेयाव थांना थानांगौआ माने गोब्राब जागोन माने बिफां लाइफां गै जोबस्रांबाय होमबाथाय जोंहा सानना लादो जोंहा बे बुहुमनिफ्राय अक्सिजेनाबो जोबस्रांना थांबाय जाय जोंखौ हां लानानै थांनानै थायो। ओ बे हाग्रामा एबा जिब जुनार रैखाथिनि थाखाय जोंना भारत सरकारा गोबां ओ नेमखान्थि एबा आयेनफोर दानानै दोनखादों बेनि जोहै जोंहा बे हाग्रामा एबा जिब जुनारखौ रैखाथि होनाय जायो। ओ जिब हाग्रामा हाग्रामा रैखाथि होननानै हाग्रामा आरो जिब जुनार रैखाथि होनोब्ला गिबियाव जोङो हाग्रामाफोरखौ दानस्रांनाय एबा जिब जुनारफोरखौ बुथारनायनिफ्राय जों रैखाथि होनो थाखाय ओ हाग्रामा हाग्रामाखौ जोंहा हा ओ हादर हाद हादरारि ओ हाग्रामा एबा माहारि हाग्रामा फसंनाय बेजों लोगोसे जोंहा ओ माखासे हाग्रामाफोरखौ जेरै ओ वाइल्ड लाइफ सेंसुरि ओ जिब जुनार थाग्रा हाग्रामा खालामनाय बेफोरनि गेजेरजों जों हाग्रामा जिब जुनारखौ रैखाथि खालामनो हायो जेब्ला जोङो ओ माहारियारि हाग्रामा खालामो अब्ला बेयाव जोंहा रावबो सुबुं माहारियानो बे हाग्रामानि जिब जुनार बिफां लाइफां जेखि जाया ओ बुस्थुखौनो जोङो बे खहा खालामनो मोना बेखौ जोङो गोख्रोङै रैखाथि होनाय जायो। बिजों लोगोसे जोंहा ओ वाइल्ड लाइफ सेंसुरि जेराव जिब जुनार थाग्रा जायगा बेखौ जोङो बांद्राय गोरायै ओ रैखाथि होआब्लाबो जोङो बेखौ नांगौ बायदियै रैखाथि होनाय जायो बेयाव सुबुं माहारिफ्रा एसे ओ बनफोर लायनो ओ बनफोर दाननानै लायनो एसे हाग्रायाव हाबनो मोनो थेवब्लाबो जों बेयाव जिब-जुनारखौ बुथारनो मोननाय जाया। जोङो माखासे खामानिनि थाखाय जेरै- आबाद मावनाय फिसा फिसौ बनफोर लायनाय बेफोरनि थाखायल' जोंहा बेखौ खालामनो जोंहा माहारियारि हाग्रामा होनोब्ला जोंहा जोंनि आसामाव गासै ओ दाइनथा दङ बेफोरनि मादाव जोंहा काजिरङा दङ ओ ओमफ्राय मानास दङ मानास माहारियारि हाग्रामा, नामेरि माहारियारि हाग्रामा अरां माहारियारि हाग्रामा डिब्रु सायख' माहारियारि हाग्रामा रायमना माहारि हाग्रामा दिहिं फाथखाय माहारि हाग्रामा आरो सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामा। बेफोरनो गाहाय। आरो बिनि अनगायै जोंहा दङ जायखौ जों वाइल्ड लाइफ सेेनसुरिस होननानै बुङो। जिब-जुनार थाग्रा जायगा एबा हाग्राफोर। बेखौ जोङो बियो जोङो ओ आसामाव फिसा फिसा गोबां दङ। बेयो ओ गासै जोंनो बेखौ जों जिदाइन थासो आसामाव मोननाय जादों बिनि बेफोरनि गेजेराव जाहैबाय जोंहा ओ सानजा कार्बि आलं ओ वाइल्ड लाइफ सेंसुरिस बिनि उनाव दङ ओ बे जिल्लायाव दङ जोंहा गोबां औ बेयाव दङ जोंहा ओ सानजा औ सानजा कार्बि आलं डिस्ट्रिकआव दङ जोंहा जिल्लायाव दङ गरम पानि वाइल्ड लाइफ सेंसुरिस। बेनि उनाव दङ मराद लंग्रि वाइल्ड लाइभ सेन्चुरिस नामबर ओ वाइल्ड लाइभ सेन्सुरिस इस्ट कार्बि आंलं वाइल्ड लाइफ सेेंनसुरिस बेजों लोगोसे जोंहा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवबो दङ माखासे वाइल्द लाइफ सेेंसुरिस ओ बेनो जाबाय बुरा सापरि वाइल्ड लाइफ सेेंसुरिच सनाय रु- फाइ वाइल्ड लाइफ सेनसुरिस बेजों लोगोसे जोंहा दङ लावखवा वाइल्ड लाइफ सेनसुरिस, पबितरा वाइल्ड लाइफ सन्सुरिस ओ हलं पारक इबन वाइल्ड लाइफ सेेंसुरिस बेर जन ओ फादुम'नि वाइल्ड लाइफ सेनसुरिस, बराइल वाइल लाइफ सेनसुरिस, हामसां वाइल्ड लाइफ सेनसुरिस
वाइल्ड लाइभ सेनसुरिस, नामबर दुइ ग्रं वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिस ओ बरनदि वाइल्ड लाइफ सेेंसुरिस। सक्र'शिला वाइल्ड लाइभ सेेनसुरिस बिनि उनाव दङ जोंहा पानिदिहिं वाइल्ड लाइफ सेेंसुरिस बेफोर वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिसा गोबां जिब-जुनार एबा बिफां-लाइफांजों बुं- फबनाय आरो बेफोरखौ होबथानांगौआ जोंनि खामानि। बेफोराव जोंहा गोबां जिब-जुनारफ्रा थांनानै दं आरो गोबां बिफां-लाइफां ओ लाइफांफोरा बेयाव गोसारनानै दं। बेफोरखौ होबथानांगौआ जोंनि खामानि। आरो बेफोरखौ ओ जोंनि भारत सरकारा आरो आसाम सरकारा ओ माखासे होबथानायनि राहाफोरखौ गोख्रोङै खालामगासिनो दं आरो होबथागासिनो दङ। ओ बेफोर हाग्राफ्रा जोंहा जोंनि सम्पद। बेफोर हाग्राफोरानो जोंनि थांना थानायनि ओ जेरै थांना थानायाव जोंहा माखासे